हेल हेल' खुलुमबाय नोंथां औ खोनादों।
अ औ औ
नोंथाङा आंनि ओ गारांखौ रोखायै खोनाहैदों ना
औ नोंथां खोनादों।
अ दा नोंथाङा मा आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदों दा
औ जों बैसागो फोरबो आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
अ सावराय जायो नोंथां दा नोंथाङा बेसे जाबनि बागै एसे लोगो जागोन नामा आं नोंथांखौ खावलायहरनाय जाबाय
औ नोंथां ओ बैसागो‌ होनब्लाथ' गाससिबो मिथि थ न फोरआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे जोबोद रंजाथाव फोरबो आरो
औ
बाहागोआव राननाय जनो हायो जेरैहाय जों मोसौ
ह ओ गिबियाव जोङो मो बैसागुखौ लाग्रोननाय जायो बेोो मोसौ बैसागुआव जोो मोसौ थुखैनाय नाय जायो आरो
ओ बेबादिनो जोंहा मोसौ थुखैनायाव गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय नांगौ जायो जेरै जोङो ओ फान्थाव दिग्लिलिथि थाराय बेबायदिनो हालदै बायनालाव बेफोर फिथाइ सामथाइखौ नांगौ जायो आरोना। जोंहाय ओ जाय दिनखालि मोसौखौ जों थुखैगोन ओ जोङो बे दिननि सानसे आगोलावनो नो बा ओ सानसे सिगाङावनो जों माने गासिबो नांगौ जानाय मोसौ थुखैनायाव फिथाइ सामथफोर खो जोङो बुथुमग्रोना लाग्रोनाय जायो आरोना।
औ
ओ जाय मोसौ थुखैगोन ओ बे दिनखालि जों माने फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रांङै माने जोङो ओ बैफोर सिगाङाव नागिरखानानै लानाय फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो ओषहानाय जायो आरो मोनसे आइजेंफोराव लानानै। बेनि उनावहाय जोङो औवानि आरुं बाजिना आरोङआव जायो जिहेथु
जों बे गोदायनिफ्रायनो जोंहा नेम बादियै दंखायो जेरै जों उखुम बा दरखम बेफोर आरो ना।
बेनि अनगायैबो जोङो मोसौखौ फोथार ओ फोथाराव लांनानै जोङो जेनेबा थुखैहैनाय जायो फोथाराव लांना जाम्फै बाना नाला दैसाफोराव जों थुखैहैनाय जायो ओ थिग बेबायदिनो जोङो मोसौखौ फोथाबो फुननाय जायो। जायो आरो ओ मानो फनाय जायो होनब्ला जोंहा माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा माने गोबां आं बेफोरबाददि हुदा दंखायो जे जोंहा मोसौ थुखैनाय समावबो ओ लाव जा फानथाव जा बेफोरबायदि खुगा मेथाइखौ जोङो खननाय जायो आरोना।
औ।
बेजों लोगोसे जोंहा मोसौ थुखैनाय फोथा फुननाय जायो बे फोथाखौ मानो फुननाय जायो होनब जोंहा माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा माने ओ बुंनो थाङोब्ला बे मुफुथाखौ जोङो बिगोमाफोरा अरनबारि रिआव मोसौफोरखौ होना हरबाथाय जोङो माने बेखौ ओ जेन जोङो ओ मोसौ मोसा मोसौ मोसाफोराखौ माने मोसा लख्रा फोरा जाया बेनि थाखाय जोङो होगारहरनाय जायोमोन आरोना बेजों लोगोसे जोङो आरो जों मोसौ बे दिन मोसौ थुखैनाय सानखालि जों माने मोसौखौ उदाङै हगार स्रानाबो होनाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा मोसौनि फागा बा दिरुंखौबो जोङो गोदानै ओ ओ बोरायखौ गोजामखौ बावनानै माने गोदान होनाय जायो आरोना।
बेजों लोगोसे जोंहा बे मोसौ थुखैनाय दिन खालिनो जोंहा माने गोबां रोखोमनि मिथिंगायाव मोननाय जेरैहाय गोखा गोखै जानायखौथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ जोंहा बैसागोदानाव बेफोरबायाददि जानाय जायो आरो। औ जेरैहाय जोङो बेयाव गोखा गोखै जानाय होनबाथाय जोंहा जेरै खा दिंखिया बेबायदिनो ओ जारि गोबां मिथिंगायाव मोन मैगं थाइगं सेजौ से थाम मैगं खांथिंनानै जोङो जानाय जायो आरोना।
ओ बेखौ मानो जानाय जायो होनबा ओ जेन जोंहा जोंनि देहा सोलेफोराव बेमार आजारा सोमजिया बा साफादेरा बेनि थाखाय जोङो जानाय जायो। आरो
औ।
जोंहा माने बेखौ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो मानिबोखायो आरो दासिमबो जोंहा मानिबाय थायो। आरो बेजोंनो मानसिनि बैसागु मानसिनि बैसागुआव ओ बेबादिनो स्नि सान एबा हाथासे
औ औ।
खुलुमनाय जायो बेजों उन्दफोरखौ बादिनो बैसागुखौ मोसानो थांनाय जायो आरो
नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय मोसौखौ माबोरैहाय मा बादि थुखैयो आरो बेबायदि मैगं मैगं मिथिंगानिफ्राय बुथुमनाय मैगंफोरखौ मैगं थाइगंफोरखौ जायो ना जाया नो नोंथाङा एसे फोरमायजागोन
औ थारैनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो दा जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन जे गिबियाव गखौ फालियो बैसागोनिथिं जोंबो माने बैसागाव गोनां जानाय मुवा बेसादखौ बुथुमना नाग्रोयो जेरै लिलिटि फान्थाव हालदैनि बेदर लोगोसे खुमब्रा आरो गोलांबाय थानाय मुवा बेसादफोरखौ जों बुथुमनानै ओरैनि सिगाङाव सानसे सिगाङाव बेनि उनाव जोंङो अखानायनायै जेब्ला स बैसागुआ जायो अब्ला जों फुंनि समाव जोंबो माने बै बुथुमना लानाय मुवा बेसाद मैगं थाइगंफोरखौ जोङो हानानै लायो फिथाइ सामथायाइफोरखौ मैगंथ' नंला फिथाइ सामथाइखौ जोङो हानानै लायो बेनि उनाव औवानि आरं जिरनानै बेखौ जोङो मोनब्रै बा मोनद'था बेबायदि माला सुनानै लायो बिनि उनाव बै मोसौखौ जोङो जोंथ' गामिनिफोरा सोरबा सोरबि जाम्फैफोराव लाङो दै दैमाफोराव दंग'फोराव दु थुखैहैयो फुख्रिफोराव आरो खायसे खायसेया दंखलनि दै दैखरनि दै एबा मथरनि दैजोंबो थुखैयो न' फोथा फोननानै होयो आरो औ बेनि उनाव हानानै लानाय फिथाइ सामथाइफोरखौ मोसौव नाव सार मेथाइ खनो आरो लाव जा बोसोरै बोसोरै एरलांबाय था होननानै बेबायदिनो आरो बेनि उनाव जोङो मोसौनाव दुरुं गोदान दुरुं गोजाम खौ बोखारनानै गोदान फागाजों खाहनाय जायो मोसौखौ आरो लोगोसे दिग्लि बुनाय जायो बेनि उनाव माला सुनानै लानाय बै माला फिथाइ सामथाइनि मालाफोरखौ जोङो मोसौ गलि इसिं जोंनि उखुम मुदा बिसागल
औ औ
रंजालि बैसागुआव जोंना गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' गासिबो मोसानो मस मोसानो ओंखारसै जे बैदिनखालि जोंना बाथौ गुदियाव आलारि बाथि सावनानै बिनि उनाव उन्दैफोरा गेदेरनिफ्राय मान दानो स खुलुमनोसै बेबायदिनो फालियो आरोनो
औ
दिंखिया माना मुनि बुथा बा बायदिसिना बेबायदि मैगं थाइगंफोरखौ ओ जौसे सेजौ दाइनथा बेबायदि मैगं थाइगंफोरखौ ननायागिरनानै बेबायदिनो गोखा गोखै संनाय जायो आरो जाहाथे जोंनि देहा सोलेरफ्राबो मोजाङै मोजां थायो बोसोर बोसोर मोनसेयाव दा औ ओ बेनि उनाव जोंनाथ' रंजालि बैसागो बेबायदिनो गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो बेनि उनाव जोंहा गोबां ओ मोननै बैसागु दंबावो जेरै काति बैसागु आरो मागो बैसागु। बेखौबो बर' फोरनि बे-बे मोननै बैसागुआबो जोंनि बर'फोरनि मोनसे एंगार हायै बाहागो। जेराव ओ जोङो मागो बैसागुखौ जोङो ओ बोसोरनि मावनाय
अह अह।
बे बै-बैसागुआव ओ सानाव जोङो भेला भेलागुरबो सावनाय जायो। जोङो फुङावनो सिखारनानै जोङो सानसेनि सिगां बेलागुरखौ बानायनानै लानाय जायो। बिनि उनाव जोङो बैसागोनि से खालार खालि जोङो फुङावनो सिखारनानै ओ दुगै-दुगैनाय जायो सान ओंखारि सायावनो सिखारनानै। जोंना बेबादिबो बुंनाय खोनायोमोन जे बैसागु बा मागोनि दिनाव बेबायदि फुङाव सिखाराबा दाउखा जायो होननाय। बेसे नंगौ, बेसे नङा बेखौ मिथिला। ना थाय बे गोदो गोदायनिफाय फालिबोनाय मोनसे नेमखान्थि जाहैबाय नालाय। बिनि उनाव फुङावनो सिखारनानै जों गोजांनायखौ औ औ। बेबायदिनो जों फुङावनो सि खारनानै ओ गोजांनायखौ होखारनो थाखाय भेलागुराव अरस अर लगायनानै जोङो अर - सायनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेलागुराव फिथा सौराइफोरखौबो एसे गारनानै होयो जायो आरो बेबायदिनो जोङो मागो बैसागोखौ फालियो आरो जोंनि जायगायाव।
औ औ।
नोंथांनिफ्राय मोनसे मोनथियै बाथ्रा मोनथिनो मोनदों। जायनि जाहैबाय जोङो मोसौनो जि ओ बैसागो रंजालि बैसागोयाव जोङो फथा फोननो बेखौ जोङो गोदो गोदाय मोसा लख्राफोरखौ जाजानो गिनानै फोननाय जायोमोन होननानै बेखौ नोंथांनिफ्राय मिथि मोननानै आं गोजोननाय मोनबाय। माने आं बेखौ सानफेराखैमोन आरोना बि दि जायो होननानै। दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय दा जों दोनथ'जासिगौन नामा नोंथां गोजोन्थों।